औ नोंथां मा खालामदों?
ओ नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ नै
नोंथाङा ओरैनो दङब्ला मोनसे बाथ्रानि सायावसो मिथिनो लुबैदों माने सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों एसे नो।
औ औ देलाय नोंथां फोरमायलाय।
बाथ्रायाथ' बेनो मा होनो
औ औ
आबहावा गेब्रेंनाय होनब्ला नोंथाङा सुंद'यै नोंनि मिथिनायखौ खोन्थानो हागोन आंनो
औ औ नोंथाङा खोनाबाय दङ ना?
औ खोनाबाय दं दे।
अ, ओरैनोथ' जेन'बा ओ जोबोद मोनसे मोजां आयदा लादों नोंथाङा। आबहावा गेब्रेंनाय। बेनि बागै सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला नोंथां जिहेथु आबहावा होनोब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय जिबारि आरो जिबारि नङि थादेरसाफोरनि जथायखौनो बुजियोमो ओ जेरैहाय बिफां लाइफां फां दाउमा दाउसा फा बेनिफ्राय गोबां जेनेबा जेरै हा दै बार बेफोर गासैबखौबो जयो जोङो आबहावा होननानै बुंनाय जायो जायो आरो आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला बेफोर जिबि थादेरसा आरो जि बारि‌ नंङि थादेरसाफोरा बायदि मावथायनि जाउनाव गेब्रेंनायखौनो एबा गावनि गुबै महरखौ खोमानांनायखौनो जोङो आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुंनाय जायो
औ
जिहेथु आबहावा गेब्रेंनायनि जोंना बांबा जाहोन थानो हागौ ओ बेफोर बांसिन मावथाइफोरनि गेजेरावनो जोंना जों गुबैयै मोननै बाहागोखौ मोननो हायो जेरै सुबुंफोरनि मावथाइ थाइजों गेब्रेंनाय आरो मिथिंगायारि गेब्रेंनाय
औ
औ बिनि बांसिनै जोङो सुबुं मावथायखौनो जेन'बा साननानै लायो जेरैहाय सोदोब गेब्रेंनाय बारनि गेब्रेंनाय दैनि गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय बेफोरो गेब्रेंनायनि गुबै जाहोनफोर आरो
औ औ
बेनिफ्राय मिथिंगायारि गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जेरैहाय अरगेंनि बेफ्रुसारनाय आ बेनिफ्राय सुनाामि सोमजि जिनाय बांग्रिं मावनाय बेफोरो गासैबो जोंना मिथिंगायारि थासारिजों सोमजिनाय मोनसे गेब्रेंनाय होननानै बुंनांगोन आरोना नोंथां
औ औ
औ जिहेतु जोंना आ मोननैबो गेब्रेंनायानो जोबोद गाज्रि बि खौ लाखियो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनायाव नाथायबा आ सुबुंनि मावथाइजों जि गेब्रेंनाय जों बेखौवो बांसिनै माने आ खहा गोनां होननानै बुंनो नांगोन आबहावानि थाखाय जिहेतु औ जिहेतु सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय सुबुङा गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो एबा फोलोमनो गोबां बायदि रोखोमनि आ खामानि मावबाय थायो। बेफोर खामानिफोरनि थाखायनो जेन'बा जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगाया बा जोंनि सोर थाथाय बिखान्थिया माने बायदि गोहोमाव गोग्लैदों आरो खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों आ त' बेफोर गासैखौबो जयैनो जोङो मानो आबहावा गेब्रेंनायाव सोसनो हायो आरो नोंथांना
औ नोंगौ
आंनि खेंफोरथिखौ नोंथां आङो एसांखिनि होग्रोबाय नोंथाङा आ बेनि बागै आरो फोरमाय जासिगोन नामा?
औ नंगौ नंनायात थ आबहावा गेब्रेंनाया मिथिं मिथिंगानि
बायदिसिना
अ
गेब्रेंनायखौनो बुङो बेफोरो सुबुं अनजि बिमा बांनायावबो जादों औ जेराव सु बुं अनजिमा बांनायाव सुबुंफोरा गाव गाव थानो थाखाय हाग्रा फायदों हाग्रा सिफायनानै न लुदों। दंफां लाइफां दानफायदों जायनि जाउनाव आबहावा गेब्रेंदों
औ औ
बिफां लाइफां दानफायनायाव गोबां आबहावा गेब्रेङो जेराव जों बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन मोनो।
ओ औ
हां लानाय गेसानो अक्सिजेन नालाय।
औ औ
जेराव जों सानसे समाव बिफां -व लाइफांखौ बिदि दानफायजोबोब्ला हां लानोबो गोबां खैफोदफोर नुसारहैनो हागौ आरो गोबां गोबां बोसोर समाव।
नोंगौ औ
बेनिखायनो आबहावा गेब्रोंनायखौ
औ
साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जों
औ-औ
गोबां मावनांगौ दं आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
नोंथाङा आबहावा सिखोन साखोन आबहावा गेब्रेंनायखौ सिखोन-साखोन खालामनो थाखाय माखासे मावनांगौफोर खामानिफोर दं नि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा? राहाफोरनि सोमोन्दै।
औ नोंथां होगोन आ जिहेथु आ आबहावा गेब्रेंनायनि गुबै जाहोनावनो दङ जों सुबुं माहारि आरो सुबुं माहारिनि बायदि मावथायाइनि जाहोनावनो गुबैयै जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो। आ नों नोंथाङा जि सोंथि सोंदों आङो बे सोंथिखौ जोबोद मोजां मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला ओ जिहेथु खहा खालामग्राया जोंनो नालाय, जोंनो जोंनि मिथिंगाखौ फोथांफिननांगोन आरो आबहावाखौ सोदांफिननांगोन।
औ, औ नंगौ।
ओ त' आङो गिबि आयदा महरै आं बुंनो थांगोन, ओ गोबां रोखोमनि जोङो बिफां-लाइफां गायनो नांगोन नोंथां आ बेनि ओमफ्राय नैथि नाम्बार आव आं बुंनो सानगोन जोंनि थाखानाय बिफां-लाइफांखौ जोङो ओ दान थाफैनायखौ जोङो होबथानो नांगोन नोंथां ना? औ बेनिफ्राय थाम नाम्बाराव आं बुंनो सानगोन जेन'बा ओ प्लास्टिकनि बाहायनायखौ जोङो होबथानांगोन आरो आबुङै बन्द' खालामनांगोन अब्लासो जोंनि मिथिंगाया मिथिंगानि गेब्रेंनाया जोंना होबथाजागोन मानो होननानै बुङोब्ला नोंथां आथिखालाव प्लास्ट थिकनि बाहायनाया माने जोंनि मिथिंगानि जि हानि थाथाय एबा जोंनि सोरथाथाय बिखान्थिखौनो जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो ना जिहेतु बियो ओ प्लास टिक होननानै बुङोब्ला गोबां रोजा बोसोर जाब्लाबो गोबां गोबां माने गोबाव बोसोर जाब्लाबो बियो सेवनानै थाङा आरो ना नोंथां बेखौ फेसेवनानै गारगारनो हानाय मुवा नङा थ' बे मोनसे जोबोद गिदिर जोंनि आबहावा गेब्रेंनायनि जाहोन होननानै आं सा सानो बेखायनो माने आं मख'दों आरो जेन'बा आ औ औ बेनि अनगायैबो जेरैहाय जोङो ओ दहाय आङो बावैसो माने गेब्रेंनायनि सोमोन्दै बाहागोनि सोमोन्दै बुंदोंमोन त' आङो हा गेब्रेंनायनि बाग गै माने फो फंनैसो बुंगोन आरो जेन'बा रासायनारि मुवा बाहायनाय बेनिफ्राय नाङै नाङै ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ ओ हाफोराव हाफोरखौ माने जोङो गावनि खामानिनि थाखाय मुलाम्फानि थाखाय जाबोर जाथोर फोरखौ गुवार माने गुवार ओनसोलाव सावफुंनानै होनाय बेफोरावबो जोंनि हाफोरा गोब बां गाज्रि गेब्रेङो ओ जिहेथु नोंथाङा आंखौ आबहावाखौ बोरै संरैखा खालामनांगौ बिनि सायाव सोंथि खालामदों त' ओ बे बेफोरनिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय ओ मिथिंगा हेंथा खामानिखौ जोङो मावाबालासिनो थानो नांगोन आरो मिथिंगाजों लोगो हिसाबै थानानै एबा लोगो हिसाबै जोङो हाबा मावनानै ओ जोङो जोंनि आबहावाखौ सोदांफिननो हागोन आरो नोंथां जेरैहाय हा मोजां जानायनि थाखाय जोङो जिबारि हासार बाहायनानै आबाद मावनो नांगोन। बेनिफ्राय ओ लोगोसेयैनो प्लास्टिकनि सोलाय जोङो मा खासे इक' फ्रेन्डलि मुवा बेसाद बाहायनो नांगोन आरो लो गोसेयैनो जोङो आरो मा ओ सुबुंफोरनि गेजेराव जेन'बा सोलोंथाइनि गेजेरजोङानो होन समाजारि बिजोंनि गेजेरजोङानो होन माने मोनसे एवारनेस प्रग्राम जोङो होनो नांगोन जाहा ते बयबो सुबुंफोरानो मोनथि थिनो मोनो जे मिथिंगाया दिनै दिनै एसे गाबोन एसे जोंनिया खहा जाबोगासिनो दङ' होननानै आं बुंनो सानो आरो नोंथां ना।
औ।
ओ अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायहरदो।
आबहावा गेब्रेंनाय होनोबाथ' सरासनस्रायै
औ।
जों दंफां लाइफां दानफायनाय
औ।
बिदिनो प्लास्टिक बाहायनाय
औ।
गोबां नुसै आरो इदिनो सुबुं अनजिमाया गोबां जा-जानायनि जाउनाव। बिसिनि थानायनि उसुबिदा नुजानायाव बिसोरो हाग्रा फोर दानस्रांनानै न' लुनाय दंफां लाइफां दान
औ।
बिदिनो गोबां आरो
आ जोंनि औ औ।
गारि मथर बाहायनायाबो गोबां जा बाय ना जेराव बेफोरनि ओंखारनाय उखुन्दैफोरा बे मोनसे आबहावाखौ गुबुंले खालामदों।
थां।
खार खारखाना
औ औ।
फोरनि दारैबो गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोरनि दारैबो बिसिनि ओंखारनाय उखुन्दैया आबहावाखौ गेब्रेंं होयो।
औ औ। नंगौ
बेफोरनो आरो। आबहावाखौ गे-गेब्रें- होग्रा।
औ-औ
बेफोरखौ सं बेफोरखौ संरैखा खालामनो थाखाय जों गाव-गावबो गाव गावनो
औ
संरैखाथि खालामनांगोन आरो।
औ-औ नंगौ नंगौ नोंथां। सैथो बाथ्राखौ बुंदों नोंथाङा
गिबियावथ जोङो दंफां लाायफां दानफायनाय खौ होबथानो नांगोन लोगोसे प्लास्टिक बाहायनायखौ खम खालाम खम खालामनांगोन माने गारनांगोन
औ-औ
बिफां-बिफां लाइ बिफां गायनांगोन
औ-औ
नंगौ नोंथां
बेफोरनो आरो जों मावनांगौ
औ
बिदिबा जाथ'सिगोन नामा नोंथां। समाबो जाबाय।
औ-औ दे नोंथां दे औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ-औ दे